हालौ
औ खोनाबायना नोंथां
ओ औ खोनागासिनो दं नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दंना दायो
औ फ्रियानो दं दे
थ' अब्ला नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम ओ खोथा सावरायज्लायनो हागोन नामा? ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। थ' अब्ला जोङो हाबाफारि बायदि आवगायलांनि नङा होमबा? ओ आं सानदों दिनै नोंथांजों आङो माने ओ बड' हारिनि ओ ट्रेडिसनेल दानस्रि बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा? बै मोसानायनि बागै आं माने नोंथांजों सावरायज्लायनो लुबैदों आरो। त' बे हिसाबै आङो गिबि गिबियैहाय बे बागुरुम्बा मोसानायखौथ' जों सिनायथि होलायनांगौनि गोनांथियानो गैखाया होननानै आं सानो नङा होमबा? दा समुग्र जोंहा बुहुम बिखायावनो दा मोनसे जिनिस वल्ड रेकर्ड जानानै थाबाय नङा होमबा बियो दा जायनि जाउनाव दिनै जोङो बर' हारि हिसाबै जों मोनसे सिनायथि मोनदों आरो बेनि गेजेरजों। ट' आङो नोंथां नि फ्रायसो गिबि गिबियावहाय बि बागुरुम्बा मोसानायनि सोमोन्दै मिथिग्रोनो लुुबैबाय आरो दा नोंथाङा बागुरुमबा मोसानायनि सोमोन देै आंनो सिगांग्रो फंनैसो खोथाब्लाबो हागोन
औ औ। जोङाहाय बागुरुम बा होननानै मोसानाय बुङोब्ला आ बे जोंनि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो फैनाय बागुरुमबा मोसानाया। अ बे बागुरुमबा मोसानाया मोनसे ओ सिक खिरि सिखिरि बायदि गां फुवार फुवार मोसानाय बेखौ जोङो इंराजिआवबो बुङो बाटारफ्लाइ मोसानाय होननानै औ दा बागुरुम्बा मोसानाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बयबो मिन्थिगोन बागुरुम्बाया मा हारिनि मोसानाय बेयो बर' हारिनि मोसानाय। ओ जोङो बागुरुम बा ओ मोस सानाया जोंहा अवलद रेकर्ड जानानै थांबाय। ओ जि रोजा मोसानायनि गेजेरजों
औ ।
दा ओ नैजिबा मायथाइमोन नामा बेयो?
औ औ औ ।
दा जोङो नैजि दमोन जानांगौ नैजिद ओ नै रोजा नैजि मायथायावमोन आं एसे बावदों बेखायनो दा जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय ए ओब बागुरुमबा मोसानाया ओ जोंनि गेजेराव गोबां गोहोम खोख्लैदों जोंनि हारि जोंनि हारिया मोनसे ओ समायना मोनसे मोसानाय ओ रोंगौथि गोनां हारि होननानै जोङो सिनायथि होनो हायो बागुरुमबा मोसानायनि गेजेरजों जोंनि मोसानायखौ ओ गुबुन हारिफ्राबो अनसायो गोबां हारिफोरानो बागुरुम्बा मोसानायाव जोंहा माखासे खुगा मे थाइ खुगा मेथाइ होनगोन बे खुगाजों खुगा रोजाबनाय मोन बे गोदोनो बेखौ दाबो जोङो खुगाजोंनो रोजाबनानै जोंङो बेखौ ओ मिउजिक दामनानै मा बायदि मोसानाय जाया जों बेखौ खुगाजों रोजाबनानै मोसाग्राया आलादा आरो दामग्राया आलादा थानानै जोङो मोसायो दा बगु बागुरुमबा मोसानायावहाय ओ खाम खाम दामफानाया दङ खाम दामनाय आरो सिफुं, सिफुं दामो । आरोबाव जाबख्रिं आरो जथ था होनगोन बेखौ । जथा दामनानैहाय बे बागुरुमबा मोसानायाव बे दामग्रा देग्राफोरखौ दामनाय जायो आरो । देंखोजों गोरोबनानै ओ आरो बेबायदिनो जोंनि ट्रेडिसनेल मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बारदै सिख्ला मोसानाय दङ । माने बेबादि बारदै सिख्लाया, एसे बारहुंखा बार बाहां बारहां बे बार बारनाय बायदि, एसे ओ मोसानायखायनो बेखौ बारैसि सिख्ला होननानै बुङो। बार बारनाय बायदि मोसानायखौ। औ हेल' आरो गोबां बेबायदिनो ओ जारा फाग्लानि बे ओ। बिहामजो मंलिनि मोसानाय बेफोरबायदि दङ। आरोबाव जोंहा दङ ओ। मोसाग्लांनाय। म मोसागलांनाय आरो दौदिनि मोसानाय। थानायाय। ओ ओं। बिबायदिनो बेवाइफोर एदावनाय मोनसे मेथाइ दङ। बे खोबो माने ओ बे। बर' ट्रेडिसनेलावनो गोलैयो बेखौबो मोसायो आरो। जों दा बेफोर मोसानायफोरखौहाय सोर खौबा बरायनाय बा जोंनि। ओ आफादफोर खुङोब्ला बेयावहाय जोङो मोसानानै दिन्थिफुङो। समायनाय एस जोङो बिदि।
औ-औ खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनि फोरमायथिनायनि गेजेरजों आंबो मिथिनो हाबाय। नङा होमबा? थ' आं बिनि गेजेरावहाय आङो। मेन आयदा बायदि जेनेबा बागुरुम्बा मोसानाय। नङा होमबा? बे जि बागुरुम्बा मोसानाय जोंनि। बर' हारिनि नङाओमबा? बे बागुरुमबा मोसा बेनि सायाव आं नोंनावसो मोननैसो कुइसन खालामनो।
औ-औ दे खालामजागोन।
ओरैनो बागुरुम्बा मोसानायावहाय जोंहा ओ सुबुं अनजिमानि थि-थि सुबुं अनजिमानि थाखाय ओ मोनसे दं नामा जे साबैसे मोसानांगौ। ओ साबेसे नांगौ बेवहाय।
औ बेखौ ओ ग्रुबै मोसानाय ग्रुबै मोसानाय हिसाबै बेवहाय जोङो दाइनजोन मोसानो हायो आरो जिनैजोन बेफोरबायदि औ औ खमानो बेफोरबायदि मोसायोब्ला माने साबसिन जायो आरो। साब्रै फोरबो मोस सानो हागोन जोङो जां नुयो आरो मालाबा स्टेज फोरनि जौस्रांफोरनि उसुबिदा जायोबा जोङो सानैब्लाबो माने मोसानायख दिन्थिफुंनो हायो। जेबो उसुबिदा गैया ओ बिनि मानेस थि सिमा खानानै होनाय अनजिमानि थि सिमा ओ खाना होनाय गैया। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि जरा नां गोन बेवहाय जरा मोसायोब्ला साबसिन जायो जरा जरा मोसानांगोन आरो बेवहाय।
औ औ औ औ औ दे अब्ला खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेसेन खिनिखौ खिनायनि थाखाय। आरो बेनि गेजेराव हाय देस जोंहा आं बागुरुम्बा मोसानायाव जिफोर जोंनि ट्रेडिसनेल एन्टायार दड्रेसफोर दख'नाफोर गानो नङा होमबा ओ बैफोर दख'नाफोरा जोंहा माबा मोनसे थि बे बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय ओ दख'ना थावसि होनोनो जोंहा ओरै बबेबा फारौ मेगन दाउस्रि आगरनो बैफोरबायदि माबा मोनसे आगरनि थाखाय थि होना दोननाय दं नामा?
अ अ अ बेवहायथ' जोङो बागुरुम बा मोसानायाव बांसिनानो गोमो बिदन दख'ना गानो। बेवहाय जेबो आगर थाया बांसिन नानो खायफा आगर थानायबो गानो औ खायफा आगर थानायबो गानो गाननो हायो। अ एखे गाब बिनि जोङो गाननानै माने मोसायो आरो आरो जोङो औ औ बेयावहाय जोङो ओरै बिखाजों ओरै गोलावहाय आर'नाइ ओ ओ लायो बेखौ गोथां कालारनि लायोमोन ओमफ्राय गोजा आरनाइजों जोङो जानजि खौ खायो आरोबाव जोङो मोनसे फास्रा गोजा लाबावो बेखौ एसे गुवार बेयो जोमबायग्रा बे गिदिरखौ माने गोदोनायाव फाननानै लायो आरो फाननानै माने सिगांथिं ओरै ला लाबोयो गोदोनायाव होनानै आरो जोंहा बेवहाय ब्लाउस दङ ब्लाउसआ गोजा गानो जोङो जेब्लायबो बांसिनानो बागुरुमबा मोसानायाव जोङो गोजा ब्लाउस गानो आरोहाय जोङो बागुरुमबा मोसानायावहाय माखासे गहेनाफोर गानो गहेनाफोर गानोनानै मोसाब्ला मोजां नुयो खानायफोरखौ हगारसि सारनानै मोसायोब्ला जोंहा साबसिन नुयो
साबसिन बिनि गेजेराव आरोबावथ' जोंहा माखासे दामजु दामग्राफोरबो थाबावो नङा होमबा? दा बिथांमोननि बेलायावहायथ' जों जेनेबा बुंनो गोनां सेबांथ' गैया खोथाया दा जेनेबा जाय मोसा खावरि नङाहोमबा बागुरुम्बा मोसानाय ओरैनोथ' मोनसे आबुं मो मोसानाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो दामग्रा ओमफ्राय मोसाग्रा बेफोरथ' थाजोबनांगौआनोखा नङा होनबा? दा थेवब्लाबो बिनि गेजेरावहाय आङो जाय फोर मोसाखावरि हान्जा बिथांमोन बै मोसानायनि गेजेरावसो माने बे फंनैसो माने कुइसनखौ खालामनायमोन आरो जे जोंहा अब्ला दा आं नोंथांनि ओमफ्राय मिथिनो मोनबाय जे जोंहा बागुरुम्बा मोसानो थाखाय थि सुबुं अनजिमा सानखोनि खाना होनाय गैया नङा होमबा बेखौ सानैनि फ्राय लानानै जोङो गोबांथार मोसानो हायो नङा होमबा जिखुनु जावजा जानाय जाबानो जायो नङा होमबा दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दख'नानि बेलायावहाय गोमो बिदन गाबनि जानांगौ आरो नङा होमबा आगर गैयै
औ
खोब गोजोननाय थाबाय दा दिनै आंबो नोंथांनि जि फोरमायथिनाय ओ बा बागुरुम्बा मोसानायावहाय नांगौ जानाय सानखो बा जि गाननाय जोमनाय नै बिनि सायावहाय आङो नलेज गैयामोनब्लााबो गियान गैयामोनब्लाबो दिनै नोंथांनि फोरमायथिनायनि गेजेरजों जों आङो एसेब्लाबो बुजि मोनबाय बा मिथि मोनबाय। खोब गोजोननायबो थाबाय नोंथांनिसिम। दे बेखिनिखौ आंनो फोरमाय मिथिनानै होनायनि थाखाय दा आरोबाव जोंहा बेफोरबायदिनो गोबांथार जोङो ट्रेडिसनेल आ डान्सफोर नङा होमबा? जायफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोयोमोन नङा होमबा? दा नैफोरो दासिमबो जोंनि गेजेरावनो सोलिबाय थादों नङा होमबा सोलिगासिनानो दंखायो। नुदोंदि जोंहा खालि बागुरुम्बाल' नङा नङा होमबा? गोबांथार जोंनि गेजेरावहाय ट्रेडिसनेल डान्सफोर दङ दा जेरै नोंथाङा दहायनो फोरमाय थिलांखाबाय दावउस्रि देलाय मोसानाय नो नङा होमबा? खेराइ मोसानाय आ थिग बेफोरदिनो जारा फाग्ला मोसानायनो नङा होमबा? दा बैफोरो मोनफा मोनफा खुब औ। बेफोरो खोब माने जोबोद जोबोद मा होनो गाब गोनां मोनसे जोंनि बर' हारिनिनो मोसानाय होनना बुंनांगोन जों बेखौहाय। दा जायफोरखौ जों नुयोब्ला नङा होमबा गोबांथार गोसोफ्रा गोजोन मोनो, खना खनला माने देहाफोरा एक दमबारे गासिबो आबुं जानाय बायदि मोनो। जाय फोरखौ जों नुयोबोला नङा होमबा? दा बे खुब मोनसे से मोजां मोसानाय दा बेनि गेजेरावब्लाबो दा जोंहा जि बागुरुम्बा मोसानाय नैबे बागुरुम्बा मोसानाया जों बेखौहाय एक्सुलि जोङो बे बागुरुम्बा मोसानायखौ हाय जों फ्राय बांसिनै मायाव बाहायनाय जायो?
अ बागुरुमबा मोसानायखौ? जोङो ओं बबावबाफोर जोङो ओ मा होनो बेखौ फांसन नङाबा जों आफादफोर जों आफाद थायो बर' थुनलाइयारि गौथुम बायदिसिना बेफोरबायदि ओ गौथुम बेफोरबायदि मिथिंफोर लायोब्ला बेवहाय जोङो आलासि लिंहरो बे बेफोरबायदि आलासि लेंहरनायाव जोङो बरायनो थाखाय बेफोरखौ मोसानानै जों आलासिखौ बरायनाय जायो आरो।
बांसिन दिन्थिफुंनाय जायो आरो नङा होमबा? सरि आंना बाहायनाय बाहायनायथ' नङा होमबा दिन थि फुंनाय जायो आरो नङा
औ दिन्थिफुंनाय जायो औ। जोंनि समायना बेखौ जोङो मोसा नानै दिन्थिफुंनाय जायो आरो जोङो बाहागोबो लानो थानो हा बाहागोफोरबो लानो हायो। गुबुन हारिफोरनि मोसानाय फोरजों जोङो बादायलायनायाव जोङो बाहागो लानो हायो। बेफोर मोसानायनि गेजेरजों आरो जोङो जेरै थुंग्रि मोसानाय बेफोरखौबो जोङो ना गुरनाय मोसानाय दङ। जेखाइ लानानै जोङो जों माबायदि ओ ना हमो ना हमनो थाङो दैयावहाय बेफोर एक्टिंखौ खालामनानै फाव खालामनानै माने जोङो ना गुरनायाव बेहाय मोसायो आरो
अ अ
औ
खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिया जे आंनो जेरैबायदि गुवारै फोरमायसारनानै होबाय गोजोननायबो मोनबाय आङो दा अब्ला जोङो बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे होमबा खुब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो फोरमायथिना होनायनि थाखाय औ दे।